औ नोंथां
ओ नोंथांजों आं बे समावहाय ओ मोनसे आयदा ओ आबहावा गुबुंनाय आरो बेखौ होबथानायनि राहा बेनि सोमोनदै सावरायनोसै फन हरनाय जादों सावरायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां सावराय जागोन दे
औ ओ आबहावा गुबुंनाय होनोब्लाथ' जों सरासनस्रायै मिथियो ओ
जोंनि आबहावायावहाय ओ माखासे गोनांथि नङै ओ मुवाफोर एबा ओ बिस गोनां जाय आबहावानि थाखाय ओ आरजाथाव न ङा धङा फोरा हाबदेरना आबहावानिखौ गुबुंले खालामनाय एबा आबहावानि बार दै हा ओ बेफोरखौहाय जोंनि थाखाय बाहायजाथाव नङि खालामनाय बेखोनो जों बुजियो
ओ आबहावा गुबुंनायाहाय ओ जोंनि बार दै हा आरो ओ थांनानै थानाय ओ जुनादफोरखौहाय ओ गोबां खहा खालामो आरो बिसोरनि ओ देहाखौहाय गोबां खहा खालामनाय जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओ आबहावानि जि बेलेन्स बेखौहाय गैया खालामो ओ बेबायदिनो ओ आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय जों ओ माखासे राहा लानांगौ जानानै फैयो आबहावा गुबुंनाय याहाय मिथिंगाजों लोगोसेनो थांना थानाय जिफोरखौ जिहेथु खहा खालामो। ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबहावा गुबुंनायफोरनि सोमोनदै जों सावरायनो थाङोब्ला मख'नांगोनदि गाहायै दङ
बार गुबुंनाय ओ दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय आरो बेबायदिनो सोदोब गुबुंनाय ओ ओ आबहावा गुबुंनायनि गुबै जाहोग्राफोरखौ जों मख'नो थाङोब्ला
ओ गिबियावनो मख'नांगोन दारिमिन ओ मानोना दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि ओ सिमनिफोरजों ओंखारनाय उखुन्दै आरो दारिमिनफोरनिफ्राय हगार हरनाय जि ओ गुबुंले दैखौहाय जेब्ला जों दैमा ओ गिदिर दैमायावहाय हगार हरनाय जायो अब्ला गोबां रोखोमनि जों गुबुंनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि गारि मटर बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुनदै
बेफोरखौ जों मख'नो हायो ओ बेबायदिनो ओ हाग्रामा फोजोबस्रांनाय ओ बेफोरनिफ्रायबो जों जोंनि आबहावाखौहाय गुबुंनाय एबा आबहावानि बेलेन्सखौ थि लाखिनायाव माखासे जेंना जानायखौ नुनो मोनो। ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावहाय अखाया खम जालांना बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेंना सोमजिनाय जों नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोंनि गोनांथि नङै
ओ जेरै प्लास्टिक ओ पलिटिननि बेग बेफोरबायदि मुवाखौहाय ओ जों जानला मोनला गारोब्लाबो बेनिफ्राय जों गुबुंनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों आरोबाव गोबां दङ जेरै ओ
रासायनारि हासार रासायनारि एम्फौ फिग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायनायनिफ्रायबो जों आब हावा गुबुंनाय जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो
माखासे ओ बेगेन्थायाइ जनजाग्रा एबा पसिल फिवेल्सफोर जेरै खैला पेट्रलियाम बेफोरखौ जों सावोब्लाबो जों जोंनि आबहावायाव गोबां बिबांनि गुबुंनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आ माखासे जोंनि ओ खनियारि मुवाफोर दिहुननाय आदब जेरै ओ सुनि अन्थाइ खैला बेफोरखौ जानाय आदबनिफ्रायबो जों जोंनि आबहावाखौहाय थि लाखिनायाव जेंना जानाय नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव हागि सिखानाय आरो बायदि गोबां जेंनाफोरा जायो ओ जोङो ओ आबहावा गुबुंनायनिफ्राय गोबां आ जेंना जों सोमजिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय आ जों खोनाबाय थायो जायखौ जों ग्लबेल वार्मिं एबा मुलुगनाङारि ओ बिदुं बांनाय ओ बेनि जाहोनाव गोबां जेंना जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो बोथोराहाय सोलायना ओ थि समाव अखा नांगौ जानाय समाव अखा हायै आरो बांद्राय बिदुं बावनायखौ जों नुनो मोनो जाय जोंनि थांना थानाय जिब मडलनि जिब जुनार आरो गोबां जिफोरनि थाखाय खहा गोनां बेबायदिनो जोंनि जिब सम्पदनि खैफोद गोनां जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो माखासे ओ सोदोब गुबुंनाय एबा बार गुबुंनायनिफ्राय जों माखासे ओ बेरामफोर जानायखौबो नुनो मोनो जेरैहाय ओ बार गुबुंनायनि गेजेरजों जोंनि हां लानाय माखासे जेंना नांदों मागोरो जों बेखौ नुनो मोनो बेबायदिनो दैखौ हुंनायनि गेजेरजोंबो बां दैयाव थांना थानाय जिबफोरा जेंना जानाय लोगोसे बिनो मानसि हारिफोराबो गोबां जेंना जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो आ हाग्रामा फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव जों गोबां जेंना जानायफोर जेरै ओ हा जामख'नाय आरो हा गिसिखानाय गोबां जेंनाफोर नुनो मोनो बेबायदिनो ओ एसि द अखा बेफोरनिबो जेंना जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जों मख'नो हायो जोंनि जि रिफ्रिजिरेटर बेफोराव बाहायनाय सि एफ सि जायखौ जों क्लुर' कार्बन होनना मिथियो बेफोरनिफ्राय जों ओ बारमण्डलाव थानाय अजन थोरफोरनि जामख'नायखौ जों खोनानो मोनगासिनो दङ बेयो जाय जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां जायनि जाहोनाव जोंहा बिगुरनि केन्सार आरो गोबां जेंनाफोर जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ जोंनि ओ आबादफोरावहाय जोङो रासायनारि मुवाफोर बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि मालाबा आदारफोराव बिस गोनां मुवा मोनजानाय बे फोरनि जेंनाखौबो जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो आबहावा गुबुंनाया जोंनि नि थाखाय गोबां जेंनाफोर जों सोमजिनाय नुनो मोनो आं दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय ओ आबहावा गुबुंनाय आरो आबहावा गुबुंनायखौ जों मारै होबथानो हागौ बेनि सोमोन्दै दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' गोबांखौनो फोरमायखाबायानो ओ बेनिनो आङो एसे फोरमायबावनोसै ओ जोंना बिब्दिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो गुबुंनाय बुङोब्लाथ' जोंना बायदिसिना बिथिङाव गुबुंनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो थाङो आरो ओ नाथाय जोंना गोदो बिब्दि जेरै दै गुबुंनाय बा सावुननि गुबुंनाय बा आबहावा गुबुंनाय बिब्दिखौ खौ जोङो ओ खोनानो मोनामोन आरो मानो होनोब्ला जोंना गोदो बिब्दि बिफां दानफायनाय बायदिसिना जेरै दोरोङारि बा दारिमिनफोर जोंना गोदो गैया गैयैनि जाउनाव बिब्दि गुबुंलेफोरा खममोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव बिगियाननि जौगानायजों बायदिसिना जेरै गारि मथर ओंखारनायजों जायनि दुङाया ओ जोंना आबहावाखौ गुबुंलेनिख्रुइ जोङो गुबुंले खालामनायखौ आथिखालाव नुगासिनो दं आरो जोंना फारसेथिं आथिखालाव ओ नुनो मोनदों जे प्लास्टिकनि ओ बथल बा बायदिसिना मुवा बेसाद बाहायनानै जोंना बेफोरखौ ओ सावालासिनो ओरैनो गारना दोननाय जायोना खायसेफ्राथ' ओ बेनिफ्रायबो जोङो हा गुबुंनायखौ नुयो आरो ओ जायनि जाउनाव जोंना हानि जा हासार बा हानि खरांफोरा जोङो बांनायखौ आथिखालाव नुगासिनो दं आरो ओ बेबायदिनो जोंना आथिखालावथ' ओ बांसिननिख्रुइ बांसिन जोंना ओ हाग्रा ओनसोलफोरखौबो जोङो दानस्रांनाय बा बि बिफां लाइफां दानस्रांनाय जायनि जाउनाव जोंना हाग्रा सम्फदफोराबो जोबस्रांनो हमलांदों आरो जिब जुनारनि थाग्रा जायगाफोराबो जोबस्रांनो हमदों आरो जोंना ओ बोथोरफोराबो सोलायलांनो हमदों आरो ओ गोदोथ' जोंना बोथोर मथे बोथोर जोंना अखाफोरबो मोनोमोन ओ नाथाय जों आथिखालाव ओ बिबदिखौ नुला आरो जोंना जे जाय समाव अखाखौ नांगौ बै समाव जोंना आबाद मावनो थाखाय अखाखौ मोना बा जोंना ओ आथिखालाव जोंना अखाया ओरैबायदि जादों जे नोङो दाबसे जायगायाव हादोंब्ला बे दाबसे खावसे जायगाखिं बिदिनो अखाखौनो जोङो मालाबा हानायखौनो नुवा आरो ओ बेबायदिनो जोंना ओ हा गुबुंनाय बुङोब्लाथ' जोंना जेरै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जेरै गुबुंले दैफोराबो हाफोराव ओ गोबां खहा खालामो आरो जेरै दैबानाफोर जायोब्ला जोंना बिनि गुबुंले दैफोरा बुखारनानै हायेनफोराव फैयोब्ला जोंना ओ हानि हासारफोरखौ गैया खालामलाङो लोगोसे हाखौ जोंना खरांबो खालामनायखौ नुदों आरो ओ बिबदिनो जोंना बेखौ होबथानो गोनांब्लाथ' बिब्दि सुबुं समाजखौ जोङो आथिखालाव ओ बायदिसिना दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनायफोरखौ जोङो ओ दैमाफोराव गलांनायफोरखौ होबथानांगोन ओ जाहाथे दैमानि दैया गुबुंले जाया ओ लोगोसे दैमानि दैया हाफोराव जोंना हायेनफोराव सहैनानै हाफोरखौ बा आबाद फोथारफोरखौ खौ गुबुंले खालामा लोगोसे जोंना आथिखालावथ' गोबां प्लास्टिकनि बुस्थुफोर बा बथलानो जा जा मिथाइ पेकेटफोरानो जा बायदिखौ जोङो बांसिन बाहायनाय नुयो नालाय बेफोरखौ जोङो ओ बाहाया लासे जेरै ओ बायदिसिना सिना जेरै गोदोथ' जोंना बिब्दि गैयामोन आखाइजोंनो आखाइ बा बायदिसिना ओ मा होनो कारटन बायदिनि जोङो बाहायनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव बिबदि बाहायनायनि जाउनाव जोङो आबहावा गुबुंनायफोरखौ बांसिन नुयो आरो बिब्दिखौ खमायोब्ला जोङो
आबहावा गुबुंनायखौ जोङो खमायगोन होननानै साननो हायो आरो ओ लोगोसे जोंना ओ खायसे हादोरफोराव बिबदिनो दं जे जोङो प्लास्टिकनि बुस्थुफोर बाहायोब्ला मोनसे जायगायावनो दोननाय जोङो नाथाय ओ गामि ओनसोलफोराव खायसे जायगायाव बा हाथाय बाजारफोराव नुनो मोनो दे प्लास्टिकनि बा बुसथुफोरखौ बाहायनानै जोङो जानला मानला गारनानै दोननाय बिबदिफोरखौबो जोङो दोना लासे मोनसे जायगायावनो दोननानै बेखौ सावनानै होयो ब्ला जोंना आबहावाफोराबो गुबुंनाय नङा बा जोंना बारहावा याबो आरो हानि गुबुंनायाबो जोंना खमायलांगोन आरो ओ बिबदिनो जोंना बिबदि आबहावाफोरा गुबुंनायजोंनो बुहुमनि बिदुङाबो बुं ओ दुंलांदों नोंथाङा जेरै फोरमायनाय बायदि ओ जायनि जाहोनाव जोंना आथिखालाव सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय ओ गोबां बिदुंखौ सहायनो हाया जालांदों आरो औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
औ ओ नोंथाङा बेनि बागै ओ मा होनो बेनि जा आबहावा गुबुंनायखौ होब थानो थाखाय मा मावनांगौ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
आबहावा गुबुंनायाथ जोंनि सुबुं माहारिनि लोगोसे थांना थानाय गोबां जिफोरनि गोबां खहा खालामो बेखौ होबथानो थाखाय जों माखासे राहाफोर लानो हायो जेरै जोङो जिहेथु हाग्रामा फोजोबस्रांनाय एबा बिफां लाइफां लुफायनाया गोबां बिबांनि जोंनि आबहावाखौहाय थियै लाखिनायाव खहा खालामो जेरै जायनि जाहोनाव जोंहा बोथोर थिग नङैयाव अखा हानाय बिदुं बांनाय गोबां जेंनाफोर नुजाथियो बेनि थाखाय जों जेसेबां दंफां दानफायो बिनि बांसिनै जोङो बिफां लाइफां गायनो गायनो हायो जायनि दारै जों आबहावा गुबुंनायखौ एसे बिबाङैब्लाबो होबथानो हायो बेबायदिनो जों फोदानफिनजाथावै सम्पदफोर जेरैहाय खैला पेट्रलियाम बेफोरखौ बाहायनायनि सोलायै जों माखासे फोदान फिनजाथाव सम्फदफोर जेरै सलार इनारजि आरो बारनिफ्राय दिरुननाय कारेन्ट बेफोरखौ जों बाहायनो हायो बेबायदि बिदिनो जों दारिमिन आरो जोंनि गारि मटरफोरनिफ्राय फैनाय ओ बेफोरनि बाहायनायखौहाय एसे खम खालामनो हायो बेबायदिनो जोङो प्लास्टिक आरो गुबुन सेवनो रोङै बेसाद बाहायनायखौ खम खालामनानै बेखौ जों